औ हेलौ खोनादोंदां
अ हेल' लोगो मा खबर
खबरा मोजाङानो मोजाङैनो दङ नोंनालाय
आंनाबो इदिनो मोजाङानो अ
अ
ओमफाय मा खालामगासिनो नोंलाय दालाय
आंना बे साननैसोआ एगजाम सोलिगासिनो बेखायनो एसे ला फरायनाया जाबाय सोलिगासिनो
अ आंनाबो बिदिनो एगजाम सलिगासिनो फरिखा सलिगासिनो नालाय फरायनांगौ मानांगौ बेफोरनोसै आरो खैथायाव सिखारनाय दिनै नोंलाय
दिनै आं माने एसे हर हराव माने बांसिन फरायनाय जायोना थ' लेेदै उन्दुनाय जायो बेखायनो सिखारनायाव एसे लेद जायो आतथा जानो नागिरो दाइन बाजि जानो नागिरो
ए आंनाबो इदिनो जायो हराव फरायनाया गोबाव जायोना ओंखायनो फुङाव सिखारनाया माने सातथाफोर जालायलाङो ओमफ्राय सिखारबाय आरो सिखारनानै साहा लोंबाय हिरिबाय मोखां सुबाय ओमफ्राय आरो फरायफिनलायदों बेनो जागासि नो आंनाबो
आंहाबो बिदिनो जायो औ ओंख्रि फुङाव जायाखैनो डायरेक्ट फरायनो जखादों दा जाथ'वाखै दा दा सानजौफु निखौ जाथ'वाखै
जोंहाथ' ओरैनो फुङाव ओंखाम जाखाया डाइरेक्ट ओ बार'था एकथाफोराव जाखायो जानाया इदि फुङाव जानायनि नेयम गैया आरोना जोंहा फुङाव साहा लोंबाय बेफोरनोसै आरो जोंहा दा
जोंहानाबो बिदिनो एखेयानो बुंजायो
ओ औ फरायनायफोरा मोजाङैनो सलायगासिनोना ओमफाय
फरायनाया फरायगासिनो एगजामाबो ओ जिमान होबा होगा होगासिनो मोजाङैनो थांदों नोंनालाय नोंनावथ' एगजाम सोलिगासिनो होनना बुंदोंमोन नों
अ आंनाबो मोजाङैनो थांदो थांनाया
औ ओमफ्राय ओ एगजामफोर थायाबा ओरैनो नोंथांनि माने नोंनि ओ दिनफोरा बोरै थाङो बोरै सानफ्रोमबोनि जिउआ माबायदि
आंनाथ' दिनफोरा माने फुङाव सिखारबाय सा लोंबाय ओमफाय ओरैनो एसे एनै मबाइल नायबाय आरो बिदिनो माने बारा जेबो खालामनाय जाया आरोना ओमफाय ओरैनो आइयो
अ माने ओ अ माने दिना माने कलेज थांनाय थांजोबखायो आरो ना
औ ओरैनोथो कलेज थायोबा ओ माबायाव फुङाव साराय नथासोआव क्लासाव थांबाय ओमफाय फैनायावनो थिनथासो जाबो हायो ओमफाय बेनि उनाव आरो
थायेम रथिननो जानानै दं
बेनि उनाव आरो मोनाखाबायानो मोनाबिलिआव आरो एसे एनै फरायखानांबाय
आंनाबो
ओमफाय बिदिनो
स्राय अ बेलासिनि थाम रिंगा बेखिनियानोथ' कलेजयावनो थांखायो बेखिनि दिना कलेजावनो न'आव मोनफिनायाव ब्रै बाजिखायो बिदिनो ओंखाम ओरि जायो ओमफ्राय द' बाजि स्नि बाजिनिफ्राय फरायफिन्नायानो जालाङो
औ बेबायदिनो फरायसाफोरनि जिउआलाय बेबायसिनो जाखा
औ बिबदिनो बुंफिन नाङा सिगोन
बिब्दिनो आरो मालाबा बाजारफोरावबो थांनाय जायो लोगोफोरजों बेरायनो मानो
औ
दासान्दि आरो फरिखा थानायखाय जेरावबो थांनो मोनाखै फरिखा जोबनानै ओरैनो थांनोसै लोगोफोरजों एसे बेरायहैनोसै मानो सै बेफोरनोसै आरो
एगजाम जोबनायनि उनाव बेरायनो एसे सबबो गाैसिबबो लुगैखायो आंबो लुगैनानै दं
आरो कम्पिउटार क्लासबो थायोमोन आंना ओमफाय बेलासियाव माने सारिताफोरनिफ्राय पासताफोरनिफ्राय न' खाथियावनो लायो नालाय माने गोसोबायसा थांबानो जायो आरो आं
औ कम्पिउटार क्लासखौ आंबो माने सिगां लादोंमोन सिक्स मान्थनि कर्स मोनसे लादोंमोन दा बेफोरखौ लाथ'वाखै
औ आंना ववान इयार्सनि कर्सआ दे ओंखायनो जोबख' जोबखवा मोनलायबाय आंनो माला जोबगोनसो जालायबाय
औ ओमफ्राय ओ कलेजाव नोंथाङा मा नों माबायदि मोनो थांनानै माने साबेसे लोगोफोर दं एक्सपिरियेन्सा माबायदि
कलेजावथ' मा होनो लोगोफोरानो माने साबसिन आरोना आंना बिराद मोजां मोजां लोगो मोन दा आरो ओमफाय क्लासफोराबो मोजाङैनो जायो टिचारफोराबो मोजां आरोना फोरोंगिरिफोरा जोबोद मोजां माने मोजाङैनो फोरोङो बुजियाबा मोजाङै फोरोंनानै होयो बुजायनानै होयो बेफोरनोसै आरो थांनियालाय
आंनाबो मोजाङानो ओ मोनसे कलेज लाइफखौ माने सार्भाइभ खालाम सार्भाइभ खालामखनो बुंबाय आङो सार्भाइभ खालामनायाव लोगोफोरा गोबां हेल्प खालामखायो बिुयो माने म ओ माने आंखौबो आंनि लोगोफोरा बहुथ हेलप खालामदों जेब्ला बरिं फिल मोनोना अब्ला लोगोफोर थाबाथाय एसे गोसोआ गोजोनो आरो कलेज थांबाथाय माबलाबा थांनो बानायाबो जाखाङो
औ लोगोफोर फैयाबा आरो मालाबालथाय थांनोनो बालायो जे आं हारसिं मानो थाहैनो औ मोजां मोनो दा
बरिं जाना हायो
लोगोफोर नोङाबानो जाखाया कलेज लाइफआव लोगो थाखाथारनांगौ ननो गासैबाबो बिराद आरो
रला माने मोनसे बुहुत गेदेर कलेज लाइफव आंनिबा
औ बेबायदिनो होनजागोन नोंबोथ' आंनि लो नो दा खिन्थु जोंना माबायासो कलेजावसो बेलेग बेलेग जालायबाय नालाय दा जोंबोथ' स्कुलाव बिदि बिराद मोजाङैनो टाइम स्पेन्ड खालामबोदों थाबोदो स्कुलनि फराय माने लाइफखौ गोसोखांहरफिनबाथाय बिराद बोरैबा मोनलायो आङो
औ मोजां मोनो मोजां मोनो जेब्ला फट'फोरखौ नायो आगोलनि दिनफोरखौ नायो अब्ला जोबोर मोजां मोनो
आरो जों जों सानैजों ज' ज'योमोन ना जों सानैजों ज' जयोमोनना
औ बे एखे लेखे ब्रेन्साव जानाय गोबां माने जोंनि टिचार्सफोरनि मेमरि टिचारजों रायजानाय बेफोरखौबो दा जोबोद गोसो खाङो औ
बेफोरनोसै आरो मालाबा मालाबा ओरैनो थाबाथाय माने बिराद गोसोखाङो आरोना आङो जे अ बिराद मोजांमोन बिदि बिदि टाइमाव थांफिननो हानायबा बेसेन मोजां जागौमोन जोंना होननानै
औ थांफिननो हानाय पसिबिलिटि थाबाथ' थांगौमोन
औ
एखे ओरैनो उन्दुनाया माब्ला जायो हराव आंहाथ' बुहुत लेट जायो फरायनानै फरायनानै
ओरैनो दा फरिखा थानायखाय एथा दुथा जायो ओमफ्राय ओरैनो फरिखा थायाबा ओरैबाथाय बार'थासो जायो आरोना माने मबाइल नायनाय होरिनायावनो माने टाइमानो थांखायो ओमफ्राय बार'था सो गिनाय जां माने ओंखाम जानायानो एसे लेट जायोना आरो बेनिखायनो
औ खायसे स्टुदेन्टफोरा फुङाव फरायो खायसे स्टुडेन्टफोरा मोनायाव फरायो खायसे होनो फुङाव फरायनांगौ खायसे होनो मोनायाव फरायनांगौ आंथ' मोनायाव कम्फरटेबोल सो मोनायाव फरायो
है गावबा गावनि खोथासो एयो आं मोनायाव एथा दुथानि बारा थानो हाया आरो ना आंबो आं माने होनजागोन आं फुङाव बांसिन फरायो होननानै माने आङो पासथा सयथासोआवनो सिखारनानै बा सारिथासोआवनो सिखारनानै फरायो आरोना एगजाम टाइमाव माने हरावहाय मा जायो आंना गोबावद्राय थाबाथाय गोसोआव थानो नागिरा ओंखायनो आङो फुङाव फरायो
गासिनाबो गावबा गाव ओ देहा गावबा गाव मेलेम माने गुबुन गुबुन आलदा आलदा जायो
औ बेफोरनोसै लोगो होमबालाय दोनथ'लायनोसै नामा
औ दे होनबा
दे लोगो